हेलौ नोंथां
औ नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामदों?
नै ओरैनोसो जिरायलाबायनानै दं नोंथां।
नयावनो दंना नोंथाङा?
हो हो मा होनो खनसे होफिनलाय नोंथां? खनसे होनफिननो हागोन नामा नोंथां?
नयावनो दंना नोंथाङा नयाव?
नयावनो दंमोन नोंथां नै जिरायलाबायायनानै दङ दंफां सायायावहाय।
खबरा बोरै नोंथांना?
खबराथ मोजाङानोलै नोंथांनालाय माबायदि खबरफ्रा?
आंनाबो मोजाङानो दा नोंथां। ओमफाय ओंखामफोरखौ जाखांबाय नामा नोंथां।
ओंखाम जाखांबायमोन ओं नोंथां सानजौफुनि ओंखाम जाखांबाय।
औ होमबा दा जाखांनानै ओरैनो जिरायना दं आरो ना?
औ जिरायनानै दङ नै।
नोंथाङा दासान्दि मा मावगासिनो?
नोंथां दासान्दिथ आङो जेबो मावाखै बिब्दिनो नफ्रावनो एसे एनै खामानि मावगासिनो दं।
अ होमबा ननि खामानि मावदों आरो ना नोंथाङा?
औ दायो ओरैनो दं आरोना दायो रायलायजागोन नोंथाङा मा रायलायनो सानदों।
नोंथांनाव माने मोनसे बाथ्रासो सोंनो नागिरदोंमोन आङो। माने सोलोंथाइनि बागै सो मोननैसो
औ औ नोंथां सोंजागोन दे सोलोंथा थाइनि बागैथ जोबोद मोजां आयदालै बेथ।
औ जागोन माने ओ सोलोंथाइया माने जोंनि जिउवाव एबा जोंनि जिउ खुंनायाव सोलोंथाइया माबायदि खामानि खामानि होयो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां
होमबा एसेे फोरमायना होलाय नोंथां। जोंनि जेनेबा सोलोंथाइया जोंनि जिउवाव मा खामानि होयो होना
औ जोंहाथ दायो सोलोंथाइ सोलोंथाइ होनोब्लाथ जोंहा बयबो मिथिखायो आरो बयनोबो जिउआव नांगौ जायो सोलोंथाइखौ आरो जों गिबियावनो सोलोंथाइ लानो था खाय जों फरायसालिफ्राव जों थांग्रोनांगोन अब्लासो जोङो सोलोंथाइखौ मोननो हागोन। उन्दैनिफ्रायनो जुदि जों फरायसालियावहाय थांबाय थायोब्ला जों गोबां रोखोमनि मोजां मोजां गियानफोरखौ जों मोननानै आरो बेल' नङा मोजां मोजां जों सोलोंथाइफोरखौ मोननानै गावनि जिउवावहाय गोबां दावगालांनो हागोन जोङो। बायदि बायदि रोखोमनि जों खामानिफोरखौ जों मावहैनो हागोन जेराव जोंहा गिदिर गिदिर एबा गोरा गोरा खामानिफोर थायो जों बेफोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मावफुंहैनो हायो एबा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों जोंनि जिउवावनो सोलिजाबाय थानाय बायदि बायदि रोखोमनि बिदिनो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउवाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफ्राबो जोंजों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दिहुनजानाय मोनसे मुवा बेसादफोर। जायखौनो जोङो बाहायबाय थायो जेरै जोंहानो होनबानो जाबाय जोङो बाइक गारि मथर बायदि बायदि जानबुं बेफोर बायदियानो सोलोंथाइनि दारैनो दिहुनजानाय। आरो बेल नङा सोलोंथाइया जोंनि जिउवाव गोबां गोनांथार। मानो होनोब्लाथ जोङो सोलोंथाइ गैयाब्लाथ जोङो जोंनि जिउआव मोनसे खाना बायदि एबा आन्दायनानै थानाय बायदि जानाङो। मानोना जोंहा सोलोंथाइ होनोब्ला थ' गोबां मोजां आरो सोलोंथायाथ' बयबो सोलोंथाइखौ जों लानांगौ मानोना सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों बायदि रोखोमनि गियानफोरखौ जों मोननानै एबा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो जेरै गोजान गोजानफोर जायगाफोराव एबा गुबुन गुबुन हादरफोराव जों थाङोब्ला सोलोंथाइया गोनांथार मानोना बैफोर हादरफोरावहाय गोबां बायदि बायदि एबा बैफोर जों गोजान गोजान एबा दाब दाब हादरफोराव थांनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइ नांगौ मानो होनोब्ला जों बेफोरावनो मोनसे मोननै बेफोर हादरफोरनि रुलफोरखौ जों मोनथियाब्ला जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मिथिनो मोनो। आरो बेल' नङा जोंनि जिउवाव सोलोंथाइया गोबां जायगा आवग्रिनानै दं। जायनि जाउनाव सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो गावनि रोंनायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हायो एबा गुबुनखौ जों गावनि सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गुबुनखौ जों फोरोंफिननो हायो। बिब्दिनो जोंनि थाखाय सोलोंथायाथ' जोबोद गोनां आरो जोंहा सोलोंथाइ होनोब्ला बयबो मिथिखायो आरो बयबो सोलोंथाइखौ लानांगौ जायो आरो बेल' नङा जों सोलोंथाइजोंनो जोंनि जिउआवहाय जों गोबां दावगालांनो हायो। आरो बयजोंबो सिनायजानाय सा जे सुबुं जानो हायो जों सोलोंथाइ लानानैनो जोंहा दा हमनानै नायोब्ला। जोंनो जेनेब्ला जों हमनानै ला नोंथाङा मोनसे एबा मोनसे हाबा मावनो सानबाय जेब्ला जों नोंथां गारिखौनो जोङो दिहुननो एबा जों सालायनो सानबाय अब्ला जों गारि दिहुननो थाखायथ' जोङो सोलों सोलोंनांगोन माबा मोनसेथ' जों सोलोंनांगौ जायो गारिफोर दिहुननायावथ' गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोर नांगौ। बैफोर मुवा बेसादफोरानो जाहैबाय सोलोंथाइनि गेजेरजों दिहुनजानाय आरो दायो नोंथां आंनि बे सोलोंथाइया एबा सोलोंथाइनि बागै सावरायनायखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों आरो नोंथाङाबो आंनो सोलोंथाइनि बागै एबा सोलोंथाइजों जों मा मा जाहैनो हायो सोलोंथाइया जोंनि जिउआव मानो गोनांथार बेफोरनि बागै नोंथाङा आंनो सुंद'यै सावरायनो हागोन नामा नोंथां।
नोंथां जों सोलोंथाइ लानानैथ' गोबां हाबा एबा साख्रिफोर मावलांनोमोन थायो। जेनेबा जों बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइ यो सोलोंथाइ थायोब्ला गुबुन गुबुन हादराव थांबा माने गुबुन गुबुना हादरनि रावफोर एबा रावफोर बुंनो हायो जेनेबा जोङो सोलोंथाइ गैयाबा गुबुन हादरनि रावखौ जों मोनथियाबा जों जेरावबो बेरायनो थांनो हाया। एबा न'नि न'निफ्राय जेरावबो ओंखारलांनो हाया। आरो जों सोलोंथाइ लानानै गोबां रोखोमनि साख्रिफोर मावनो हायो। जेरै जों सोलोंथाइ लानानै फोरोंगिरि आरमि डक्टर बायदि रोखोमनि सा फोर मावनो हायो आरो
औ।
मामोन नोंथां? आरो नोंथांनाव मोनसे नोंथांनाव मोनसे सोंबावनो नागिरदोंमोन आं नोंथां
औ नोंथां हागोन दे मा बाथ्रा सोंबानो जाबाय नोंथां।
जेनेबा नोंथां जों जोंनि जिउवाव सोलोंथाइ गैयाबा माबायदि जायो जेनेबा जोंनि जिउ खुंनाया माबायदि जायो? बागै मोननैसो फंनैसो बाथ्राफोर नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जे सोंदों जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला माबायदि जायो नङासे
औ नोंथां
दायो जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्लाथ जोङो गोबां माने जिउवावहाय जिउ खुंनाय राहाया गोब्राब जायो। जायनि जाउनावनो जोङो जोंनि उन जोलै एबा जोंनि जोंनि उन्दै उन्दै गथफोरखौ जोंहा फोरोंनो हाया आरो बुजायनो हानाय नङा जोङो सोलों थाइ गैयाब्लाथ जोंबो बोरै बुजायनो गुबुनफोरखौहाय? दायो जोंनि था खाय सोलोंथाइया गोनांथार जेब्ला जोङो सोलोंथाइ गैया अब्ला जोंहा बेफार फालांगि खालामनायावबो गोबां रोखोमनि प्रब्लेम जायो। जेरै जोंहा बेफार फालांगि खालामनो थाखाय सोलोंथाइया एसेबाबो गोनांथार। जेराव जों जोंनि रांफोरखौ साननोनो जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला एबा जोंनि माल माथानि बेसेनफोरखौ जोङो खोन्थानो एबा बारायनो जोङो सोलोंथाइ नांगौ जायो आरो रां रुफा साननोखौथ जोंहा सोलोंथाइ नांगौ जायो नङा होनबा नोंथां जेरै जोंहाथ दायो गोबां सोलोंथाइ लायालासिनो जोंनि ओनसोलफ्रावबो गोबां सोलोंथाइ लाया लायि लायिफोर दङ। आं बेखौनो बुंनो सानगोन बिसोरखौ एबा बेखौनो बुंहरगोन आं बिसोरनिसिम जाहाथे सोलोंथाइ लाथारनांगौ गासिबो एबा सोलोंथाइया गासैनि थाखायबो खामानि होयो एबा गासैनि जिउवाव गोनांथार सोलोंथाइया जाहाथे नोंथाङा बुंदोंमोन सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा मा मा जायो जों सोलोंथाइ गैयाब्लाथ गिबियावनो जोङो जेबो रोखोमनि एबा जोंङो बायदि बायदि रोखोम एबा बायदि बायदि जायगाफ्राव जों बेरायहैनायाव जोंहा गोबां गोब्राब जागोन। मानो होनोब्ला बैफोर बेरायाव बेराय बैफोर जायगायाव बेरायहैनोबोथ जों जायगानि नाम जायगानि नामफोरखौ जोङो लिरनो रोंनांगोन एबा बुंनो रोंनांगोन। जुदि नोंथांनाव सोलोंथाइयानो गैयाब्ला अब्ला जों गुबुन दाबसे जायगानि नामखौ बोरै फरायनानै मोनथिनो एबा बोरै लिरनानै जों होनो एबा जों बोरै फोरमायनो बिदिफोराव जोंहा गोबां प्रब्लेम जायो। आरो बेल' नङा जोङो मोनसे जायगायावनो एबा मोनसे जों दखानफोरावनो माबा मोनसे जोङो मुवा बेसादफोर बायनो थांबाय अब्ला जोंहाथ सोलोंथाइ नांथारगौ। अब्ला बै दखानिया बुंगोन एबा बुंगोन बे ओरै बायदि मुवा बेसादनि दामफोरा ओरै ओरै बायदि ओरै बायदि अब्ला जोङो जों बै मुवा बेसादनि दामफोरखौनो जों फरायनो रोङाब्ला एबा सोलोंनो हायाब्ला एबा जोङो बुजियाब्ला जोंनि जिउआथ जोबां गोब्राब जागोन एबा जों गुबुनफोरजों थगायजागोनबो मिनिजागोनबो एबा लाजि फोनांजागोन। दायो नोंथां आंनि बे सोलोंथाइनि बागै सावरायनायखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों नोंथां?
नोंथाङाथ गोबां मोजांखौनो बुंबाय बे सोलोंथाइ गैयाबा जेनेबा जों माबोरै जागोन बेबायदि आरो नोंथां जेनेबा कलखौ बेयावनो दोन्थनोसै खोमा ना?
औ जागोन दे नोंथां।
औ